हेल' दोंथां
औ नोंथां
औ नोंथाङा फै दङना?
औ दङ नोंथां
औ। बिदिब्ला नोंथांजोंङो मोननसे आयदानि सायाव सावरायनाय थमोन सावरायजागोन ना नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा नोंथांमोननाव आ आबाद मावनायाव जेनेबा आबाद होनबाथ' जोंना जोबोद गोलैयो नङा होमबा जबोोर बुरजा बिनि गेजेरावनो माइ आबाद नि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव उफुरया मा मा आबाद मावो नोंथांनो एसेफोरबो नागोन नामा?
नोंथां मोजाङै खोनायाखै खनसे बुंफिनलाय
औ नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों दे।
औ। माइ आबाद मावनायनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव उफैदया मा मा? आबाद मावो एबा माबोरै मावो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव उफेरा आबाद मावो जाय आबाद खौ जों गोबां आरजिनोबो हायो बे आबादजों बे आबादानो जाबाय मैगं थाइगं गोबां मैगं थाइगं गोबां मैगं थाइगंनि खेथि खालामनानै जोंहा गोबां रां मोनो बे मैगं थाइगं। ज फाननानै थाइगङ जेरै लाव पटल जिंखा बायदि बायदि फान्थाव आरि उनु बायदि बायदि जों खेथि खालामनानै जों गोबां मदद मोनो आरो बेखौ जों बाजाराव लांना फानो फाननानै गोबां रां मोनो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बिदि उफ्रा आबाद खौ मावो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि। उफ्रा आबाद आबाद मावो ना मावा फोरमायना होलाय
औ नोंथां। नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो उखै आबादखौ मावनाय जायो नाथाय दा उफान आबाद होनबाथ' समजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायो नालाय दा बिनि गेजेरावनो दैज्लां बोथोराव मावनाय मोननैसो आबादनि सायाव मुं लायोब्ला जेरैहाय जिंखा आबाद भेन्दि आबाद लेस्रा आबाद फाथो आबाद बाय बायदिसिना बेफोर आबादखौ मावनाय जायो दा बेफोर आबादखौ मावनाय समाव एबा समजों लोगोसे जे आबाद मावनाय समाव जोंहा जोबोद जोथोन लानो लागा जायो एबा नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिनो मेसें बोथोराव बोथोराव मावनाय जोंनि ओनसोलाव आलु आबाद बेसर आबाद एबा बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेरैबायदिहाय तरमुस आबाद लोगोसे खुसेर आबाद बेफोर आबादफोर मावनाय जायो आरो। दा दैज्लां समाव मावनाय आबादनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जोंना एबा आबादिफोर आबादारिफोरनि आबाद मावनायनि सायाव बुंनो थाङोब्ला जे आबाद मावनो समाव जोंना बांसिनानो न नखराव जानो थाखाय एबा न'खराव ओ ना न'खराव जानो थाखाय एबा सोलिलां थाखाय उम आबाद मावनायजों लोगोसे खायफा आबादारिया ओ फालांगि खालामनो थाखायबो बा राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखायबो आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरो दा बा फालांगिरि खालामनाय आब आबादारिफोरा फोनाय मैगं एबा बिसोरो गायनायखौ माबायदि गायो होनोब्लाथ' दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' सोरखारा बायदिसि दिसिना ओ आबादारिफोरनो बायदिसिना मैगं बेगर एबा हासार एबा मुलै बा बिधार बायदिसिनाखौ दानि समावथ' आबादारिफोरनो होनायखौ खौ जोङो बांसिनानो नुनो मोनो। दा आबादारिफोरा ओ आबाद मावनायाव एबा आबाद मावनाय समाव बिसोरो बायदिसिना हासार बायदिसिना मुलै बिदिखौ बाहायो। मानोना फसला मोजां मोजां मोननायनि थाखाय बिसोरो ओ मालाबा मुलै एम्फौ जाबोला बिलाइ एम्फौ जाबोला एबा फिथाइखौ बायदिसि सिना एम्फौआ अरोब्ला जो बेवहाय मुलि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। ो बिसोरो बाजाराव हाथाय बाजाराव फालांगि खालामनायखौ एबा राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय फानैहयो आरो नाथाय बेवहाय जोंहा मोनसे बाथ्रा बुंनांगोन जे बिदि फालांगि खालामनाय लोगोसेनो जोंना बिदि बायदिसिना हासार एबा मुलि बिदिखौ बाहायबा बाहायनायनि मैगं थाइगंफोरो जायोब्ला जोंनि देहायारि गाज्रि जानायखौ एबा बेराम जानायखौ दानि समाव गोबाङानो नुनो मोननाय नङा होमबा नोंथां। ओ बिनि थाखायनो जोङो जेसां हायो जोङो बिनिफ्राय बारग'नो थाखाय न'खरावनो मोननाय हासार बायदिसिना जेरैहाय गोबोरखि हासार लोगोसेनो जैमा बेसर आबाद मावनानै थानाय हासार ओ बेफोरखौ ओ लोगोसेनो आरो जेरैहाय बोरमानि खिनि हासारबो बानायो लोगोस से जोंनि एमफौ लाथा फिसिनायजोंबो हासार बानायो आरो ओ बिदि बायदिसिना हासार खौ बाहायनानै जोङो आबाद फोथाराव होयोब्ला जोंना ओ आबादा फसल मोननायनि उनाव जोङो आ आबादारिनिफ्राय मैगंफोर जायोब्ला जोंनि देहायारियाव जेबो बेराम एबा बिदि खहा जानायखौ नुनो मोना आरो नोंथां। नाथाय थेवब्लाबो मालाबा जोङो फालांगि खालामनो थाखाय एबा हाथाय बाजाराव राङारि आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जोङो मुलिफोर होनायखौनो मालाबा ओ फाननो लागा जायो एबा जोंफोरबो न'खराव मावनो हा हास्लाबिबाव एबा बायदिसिना ओ जोङो औसुबिदानि थाखाय माने बायनानै जानांगौ जायो आरो ओ बिदिनो जोङो हाथायाव बाजाराव बायनो थाङोब्ला जोङो ओ जोङो आबादारिजों एबा फालांगिजों एसे सोंनानै लाङो नांगौ एबा सावरायनाया मोजां बे मैगंआव मुलिफोर बाहायदों नामा होननानै जुदि बेवहाय बाहायदोंबाबो बेखौ जोङो बायना लाबोब्लाबो बेखौ जोङो एसे एसे साबदान जानानै जानो हायो आरो नोंथां मुलि होबाबो जेरैहाय उम मैगंखौ लाबो सोनानै दै गुदुं बायदिसिनायाव सुनानै लानो हायो एबा जोङो रुनानै नै एबा बायदिसिना मुवा बाहायनानै जोङो दोनजायो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि ओनसोलाव आबाद मावनायखौ ओ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो ओब खायफा आब आबादारिया बिदिनो राङारि आंखाल जानायाव ओ बिदिनो आबाद मावनानै सुफुंनायखौ नुयो आरो लोग गसे दैज्लां समावबो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो दानि समावथ' आथिखालनि बायदि ओ बिदि नांगोलजों हेवनाय एबा बिदि ओ न'वनो बिदि मावनायखौ बारा नुनो थांलिया दानि समाव बांसि सिनानो समनि आंखालनि थाखाय ट्रेक्टर बायदिसिनाजों बाहायनानै हाल एवनाय बायदिसिनाखौ नुयो ओ दा माइ गायनाय समावबो जोंङा जेरैहाय गुबुन गुबुन रोखोम खोमनि दानि समाव माइखौ दहनायखौ नुनो मोनदों गोदोनि समावथ' बांसिनानो जेरैहाय माइब्रा माइ जोसा माइ माइसा माइ बायदिसिनाखौ बांसिन गायनायखौ नुनो मोनोमोन ओम दानि समावथ' सोरखारा बायदिसिना आजाद लानानै बायदिसिना मुंनि माइ दहनदों जेरैहाय ओ रगबन्दु अन्जना रन्जना बायदिसिना गुबुन गुबुन मुंनि माइ दह'नानै आबाद फोथाराव मावनायखौ नुनो मोनदों जे ए दानि समावथ' बांसिन फिथाइनि सायाव एबा फसलनि सायाव ओ नायो नालाय नोंथां बिनि थाखायनो बायदिसिना गुबुन गुब बुन मावनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ माइ आबाद मावनाय समावबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि गोदोनि रखम नांगोलजों हेवनाय हुदाया दङ नाम गैया एबा माबोरै ए इसे मावनाय जायो नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां गोदोनि बायदि जों ओ दिनैसि दासिमबो जोंनाव नांगोलजों हालेवनायखो नुनो मोनदों मानोना ओ जों गोदो गोदायनि हुदाखौनो दा दासिमबो फालिबोदों आरो दा आरो सम दासान्दै समनि आं खाल मानोना गासिबो गायनाय फुनायाव मुखुब जायो अखा बोथोर अख अ अखाखोबो जेबो गेरेन्टि होनो हाया बिखायनो ट्रेक्टरजों जों ट्रेक्टरजों हरखाबैनो जों गायनाय फुनायखौ ओम गायनाय फुनायखौ जोङो थाब थाबनो मावनानै लायो आरोना ओनिफाय आरो जों गायनाय फुनाय खौ जोङो नार सारिनिफ्राय बायना लाबो माइलिखौ बायना लाबनानै जों सोमना दोनो सोमोनना दोननान नै जों साननै सोमना दोनो सोमना दोननानै माइलिया जेब्ला गाजा ओंखारो अब्ला बेखो थालिर बिलाइयाव दोनो आरोना दोननानै जोङो बेखौ
बेखौ दोननानै हाल हाखो एवो आरो टेक्टरजों ओम टेक क्टरजों एवनानै न'नि गोबोर हासार गोबोर हासार सारो सारनानै बिनि उनाव जोङो आखायाव आखाइजों माइलिखौ फोनाय जायोआरो नोंथां जेब्ला माइलिया जेब्ला माइलिया मास मोनसे जायो अब्ला जोङो अब्ला जों माइलिखौ फुनाय जायो फुनानै जोङो हाखो एवनानै गायनाय जायो गायना गायनानै जेब्ला माइया गोथां गोथां सोमखोर जागोन अब्ला जोङो हासार एसे सारना होयो माइखौ मोजां जाथों होननानै हासार सारनानै उम जेब्ला माइ माइआ मोजां जागोन अब्ला फिथाइ होयो फिथाइ होनानै फिथाइ होनाय टाइमाव जों हासार खोनसे सारबावो हासार सारखांनानै जेब्ला माइया मोनो अब्ला जों हाय यो खायसे खायसे सुबुंफोरा माइखौ उम आखाइजोंबो हायो खायसे खायसे सुबुंफोरा मिसिनों ओंखारबाय आद दासान्दै मिसिन नि जुग जाबाय नालाय मिसिन ओंखारदों मिसिन हायो आरोना नोंथां मिसिनदो हानानै मिसिनजोंनो नाद नाय जाबाय दुब्लियावनो नानाय खायसे खायसे सुबुंफोरा बाद जोंनि ओनसोलाव उ आखाय जोंनो हायो न'आव लाबो न'आव लाबनानै मिसिन ओंखारदों न'आवबो नाजाना हानाय ट्रेक्टरनि बे बेजों नायो आरोना जोंनि ओनसोलाव बेबायदियैनो नुथायखौ नुनो मोन - मोनदों आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि सोलिदों फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो दासिम ओ दानि समावथ' समनि आंखालनि थाखाय नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो ट्रेक्टर बायदिसिना मेसिनारिफोरजोंनो माइखौ गायनाय एबा हा हानाय लोगोसे नानायखौबो जोङो ओ नुुबनायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे ओरैबायदिबो नुनो मोन्दों दानि समाव जे दुब्लियाव माइ आबाद मावखांनानै माइखौ हानायजों लोगोसे ओ जोङो माइ फिथाइखौबो ओ बिदिनो लोगो लोगो मोनखानायखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां ओरैबायदि सम जाबोबाय जे जोंना ओ समजों लोगोसे गोदोनि समाव जेरैहाय माइखौ हाखांनायनि उनाव मो मोथिखौ रानहोनांगौ राहोनायनि उनावसो जोङो दांग्रि बानायनानै नस सिम लाबो नांगौ न'सिम लाबोननि उनाव जेरै मोसौजों हरफा गाहाम जोङो जेरैहाय नानो नांगौ ओ बिदि हुदायाथ' दासिमबो दङ अब्लाबो जोबोद खम नुनो मोनो। दानि समावथ' हानाय लोगो लोगोनो बिदि माइखौ नानो हाखायो नालाय बेनि थाखाय जोबोद खमनि गेजेरावनो बायदिस बायदिसिना आबादजों लोगोसे जोङो राङारि आंखाल जानायखौबो सफुंनायजों लोगोसे बांसिन खम समावनो गोबां उ खामानि मावनो हालांनायखौ जोङो दानि समाव नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ लोगोसे नो ओ दा जोङो अब्लाबो जोङो गोदोनि समनि जा बिदियै मोखौ जों हायनाय एबा मोखौजों खावनाय बेफोर हुदाखौ गा गारनो नाङा आरो गुलिया जोंना अरायबो थानांगौ बेफोरखौ मावोबा जोंना अरायबो इयुनावबो थागोन लोगोसे जोंना एसे मेसिनारि बायदिसिना जेबो मोज मोजांसिन जायो बा राव ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय बिदिबा ओ नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि बागै आंनो फोरमायबाय बिनि थाखाय साबायखर ओ आसा खालामो नोंथांखौ आरो खेबसे लोगो मोन थाफैगोन बेनि थाखाय साबायखर नोंथां।
औ नोंथां।